खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ गिबियावनो नोंथांखौ गोजोन बेलासे समनि गाहाम हामलायनाय जासि हग्रोनाय थाबाय नोंथाङा मोजां ना
औ नोंथां ओं मोजाङानो दंथ'यो दा साननैसो नोंथाङालाय बोरै दङ'
नोंथां आंबो दा साननैजो मोजाङानो दं अब्लाबो बोथोरा खोब गरमथार उसु गुथु थानो सुखुवा माने नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां बोथोरालाय जोबोद गरम
औ नोंथां अ नोंथां खोनादों ना नोंथां दिनै जों मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायगोन बा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनाय बा बिनि सायाव जोङो माखासे आयदानि सायाव जों सावरायगोन बा दोरोङारिनि सायाव गोलैजोबनाय बैनि सायाव जों सावरायगोन आरो नोंथां नोंथाङा सम दङ' ना सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सम दोङो नोंथां सावरायजागोन
औ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला जोङो बांसिनै दा आथिखालाव जोङो मि थियोबा जोङो बांसिनै हटेल बा जोंनि माखासे बिदिनो जोङो माखासे बिथिंफोरनि हाबाफोराव जों मोनजानाय जायो जेरै अनलाजों दाउ जों अनलाजों जों दाउखौ माबायदि संनाय जायो होनोब्ला गिबियावनो जों अनलाखौ अन अन गुन्दैखौ जों देगोरना लायो बिनि उनाव जोङो अनलाखौ बा दै फुदुंनानै जों अन अन गुन्दैखौ जों फुदुंना होनाय जायो फुदुंनायाव माने अन गुन्दैखौ होनाय जायो बिनि उनाव जोङो माखासेखौ गोथाव मोनहोनो थाखाय बिदिनो मस्ला मस्लि बा बानलु बैफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां बा आंनि मिथिनायाव बिदि आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो खोब गोथाव मोनोब्ला जेरै जोङो साम'जों सबाय बिदिनो साम' जों आलु बिदिनो जोङो बायदि बायदि बिथिंफोरखौ जोङो दा जोङो बांसिनै मोननाय जायोबा जोङो जानानै गोथाव मोनो आरो बिदिनो आरो दाथ' जों बुंनो हायो जोङो सबायजों साम' सबायजों साम'खौ जोङो बांसिनै बर' सुबुंफोरा गोथाव मोनोबा जोङो जायो बा जोङो मोनफ्रोमबो बर'नि हटेलफोराव जोङो सबायजों साम'खौ जोङो मोननाय जागोन बिनि उनाव जोङो नाफाम बर'नि नाफाम जों नाफामखौ माबायदि बनायनाय जायो होनोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन जेरै जोङो गिबियावनो जोङो नाखौ फोरानगोरनानै लायो फोरान ग्रोना लाखांनायनि उनाव नाखौ मोजां साफा खालामखांनायनि उनाव जोङो नाफाम देनो होनोब्ला जोङो औवा हासुंबा जोङो बयामाव जोङो नाफामखौ दोननाय जायो बेनि उनाव ज नाफामखौ देखांनायनि उनाव जोङो माखासे बेयाय होनाय जायो जेरै जोङो थास' बिदिनो बेहाय माखासे बायदि बायदि जोङो नाफामखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो खालामनाय जायो आरो जोङो बिदिनो नाफामखौ देखांना लाखांनायनि उनाव जोङो नाफामखौ जोङो औवा हासुंबा जोङो बिदिनो बयामाव सोनानै दोनो बा जोङो नाफामखौ मोनफ्रोमबो हटेलफोराव जोंनि बर'नि बा मोनफ्रोमबो जोंनि हाबा बिदिनो बायदि बायदिफोराव जोङो नाफामफोरखौबो जों मोनजानाय जायोबा जोङो जानो मोननाय जायो जों बुंनो थाङोब्ला बर'नि गुबै दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला बेबो नाफामाबो मोनसे आरो बेयाव जों बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिनै जोङो हटेलफोराव जों बेफोरखौ मोननाय जायो बा जोङो मोनफ्रोमबो बिदिनो हाबाफारियाव बेखौबो जों मोननो थाङो जेरै नारजिजों अमा बेदर जों नारजिजों अमा बेदरखौ जों गिबियावनो जों मानिफ्राय जों खंनाय जायो बा जों माबोरै खालामनाय जायो गिबियावनो जोङो फाथोनिफ्राय जोङो नारजिखौ जोङो बनायनाय जायो जेरै जों फाथोखौ जोङो फाथो बिबुंबाय जों फाथोखौ दानफायखांबायबा जोङो फा थो बिफांनिफ्राय जों बिलाइफोरखौ जोङो खाखांनायनि उनाव जोङो फोरानफैयो फोरानखांनायनि उनाव जोङो माखासे बेखौ जोङो गोबाव समाव जानो थाखाय जोङो बा जोङो न'नि इसिं खनायाव जोङो बा नों जोङो माखासे बायदि बेयाव दोननो थाखाय जोङो दोननाय जायो बा जोङो गोबाव सम बे नाफामखौ बा जोङो नारजिखौ जानो थाखाय जोङो फोराननानै बा न' सिङाव जोङो दोननाय जायो
औ औ नंगौ
बा जोङो नारजिखौ जोङो बिदिनो अमाजोजो बांसिनै जों जानो मोननाय जायो बिदिनो बायदि बायदि जोङो हाबाफारि बा हाबाफोराव जोङो बे नारजिजों अमा बे दरखौबो जों मोनजानो थाङो बा मोनजानाय जायो जों बुंनो थाङो अब्ला जोङो नुनो मोनोब बा जोङो खोनानो मोनो जों बांसिनै सारा द' बा बिदिनो बांसिन बै नाफामफोरखौ जों होनाय जों नुनो मोनो बा सारद' बा खारजो बिदियाव जोङो होबोनायखो जों नुनो मोनबोदों बा जोङो मोनजाबबोदों बा आङो बांसिनै गोथावबो मोनो नार्जिजों अमा बेदर बुंनो थाङोब्ला आङो बांसिनै आथिखालाव अमाजों आलु बिनि उनावबो माने मानो जोगोनार बेनिफ्राय लाव बिदिनो बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ नाफोरजों सङोब्ला खोब गोथाव जायो बा मोजां मोनो
औ नंगौ नों
जोङो दा सावरायगासिनो दं बर'नि दोरोङारि माखासे दामजुफोरनि सायावबो जोङो जों मिथियो जेरै जोङो ओंख्रिनि बेलायाव बेफोरो थाखाबाय जेरै जोङो दाथ' जोङो जोंनि बर' रावनि हारिमु बिथिंखौ जों जौगासार होनो थाखायबो जोङो खाम, सिफुं, जथाफोरखौ जों रोंनां गोन बा बिनिनो बायदि बायदि जिं बायदि बायदिनि सायाव जोङो माखासे बर'नि राव हारिनि थुनलाइफोरखौ जों फोथांनो थाखाय हारिमु बिथिङावबो जोङो जौगासार होनांगोन अ
औ औ नंगौ नोंथां
बर'नि दोरोंआरि ओंख्रि संनायनि सायाव आंनो एसे मोजांसिन फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
आङो नोंथां
औ औ नोंथां नोङो
बर'नि दामनाय-देनायनि सायावना नोंथां
औ ओमफ्राय बिनि गेजेरावबो मा होनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनायनि सायावबो एसे फोरमायदो नोंथां मोननैनि सायावबो
औ औ नोंथाङा दे ओंख्रि नोंथाथ' जेब्ला बुंलांखाजोबबाय नङा होनोबा बर'फोरनि मैगंफोरनि मुंफोरखौबो होमबाबो आं एसे फोरमायना होनोसै आरोना नोंथां आङो सबायजों साम'जों संनायखौनो एसे फोरमायना होनसै नोंथां ओ माने आङो बे सबायाइजों साम'जों संख्रिखौबो जोबोद गोथाव मोनो आरोना जानो जेनबा जोंथ' मिथिखायो सबायजों साम'जों संनोबा मा मा खालामग्रोनांगौ नङा होमबा जोङो सामखौ बादारबा दैमाफोरावबा दैसाफोर खननानै लायनानैहाय साम'खौ जों सनानै दोनग्रोनांगोन आरो सोंखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ साफा खालामनानै लानानै खर'खौ दाननानै जोङो बेखौ साफा खाला फाननानै मोजाङै सुनाय लानानै जोंङो सामुखौ रुनांगोन रुखांनायनि उनाव जों गोसामखौ सुसिगोनोन खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां हेलौ नोंथां औ खोनादों नों नोंथां बुंलांबाय थानो हागोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन।
औ बिदिनो जोङो सुनानै लानानै हाय इदिनो आरो ना थावआव बिदिनो जोङो गोबौ खांनायनि उनाव जोङो सामु ओ माबाखौबो जोङो ओ सबायखौबो जोङो एवनानै लाग्रो खायो बिनि उनाव जोङो सबायखौ दाला लाना होसिगोन आरो साम'खौ बेनि गोबौ बौ संनायनि उनाव जोङो बेयाव खारै होसिगोन। जों जेसेबांखिनि जोंनो नांगौ बेसेबांखिनि जोङो खारै होनानै जोङो बे सबायाइजों साम'जोंबो संनाय जायो आरो ना। जोबोद गोथाव मोनो नोंथाङा गोथाव मोनो ना मोना सबायजों सामुजों जानो।
औ मोनो नोंथां मोनो मोनो।
औ औ आरो नोंथां माथो बुंलांखाबाय अमा बेदरजों नारजिजों बोरै सङ नङा होनबा? आरो लोगोसे
औ नोंथां औ
औ औ आरो लोगोसे बे ओ मा बिदिनो जोङो बर'फोरा गोबां गुबुन गुबुन रोखोम मैगंफोरखौ दायो बेजोंनो लोगोसे जोङो अनला दाउबो जायो नङा होमबा औ
औ नोंथां औ
अनला दाव आरो नोंथाङाथ' बुंबाय जेनेबा बा बर'फोरनि दामजु दाम नायगिरनायनि याव बर'फोरनि दामनाय देनायनि बेलायानो जाहैबाय जोङो बर'फोरा गोबां गुबुन गुबुन रखोमनि दामजुफोरखौ जेरैहाय जों खाम दामो जथा दामो सिफुं दामो जाबस्रिं दामो। बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन दामजुफोरा मा नङा ओमबा माथै बैसागुफ्राव बैसागुफोर दायो। फोरा न'खर न'खर गिदिंना बर'फोरा सिफुं बेफोरबायदिखौ लानानै गिदिङो बेबायदिनो बर'फोरनि दामजुफोरा बर'फोरनि दामजुफोरखौ दामनानैहाय बर'फोरा ओ गोबां माने रंजानायफोरखौ लायो आरो ना। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बर'फोरनि दामजुफोरनि बागै?
औ नोंथां बर'नि दामजु होनोब्ला जों खाम सिफुं जथा सेरजा हारमुनियाम सिफुं बिदिनो बायदि बायदि बिथिंनि गेजेरजों जोङो बेखौ हारिमु बिथिङाव बाहायनाय जायोबा जोङो हारिमु बिथिंखौ जौगासार होनो थाखाय जों बेयावनो खाम सिफुं जथा रोङोब्लाथाय जोंनि हारिमु बिथिंआ मोनसे मोजां थाखोआव सौहैगोनबा बा गोजौ थाखोआव सौहैगोन बा जों गिबियावनो जों बुंनांगोन खाम खामखौ जों माबायदि दामोब्ला जों खाम दामनो रोङोब्लाथाय जोंनि हारिमु बिथिंआव माने गोबां मोजाङै जों बिहोमा होनो हायो सिफुं दामनो रोङोब्लाबो जों सासे मोजां माने सिफुं दामगारिनि दाम दामनो रोङोब्ला जों मोनसे खामानिफोरावबो जों गोसो होनानै खामानि मावनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो जथा जों जथाखौ दामो ब्लाबो जोंनि थाखाय मानसे हाबाफारियाव जों बाहायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो हारमुनियाम जों हारमुनियामखौ जों माबायदि दामो बेखौ जों सोरबा सुबुङा गोरों बा सोरबा सुबुंनि रोंगौथि गोनां सुबुं बै सुबुंजों जों सोलोंना लानानै दामोब्ला जोंनि हारिमु बिथिंखौ गोजौ फारसे लांनो हागोन जेरै जों बुंनो हायो आथिखालाव खोब जोंनि हारिमु बिथिङा गोजौ फारसे दावखोबाय नाथाय आथिखालाव जोङो माखासे बिनिफ्राय बांसिन साबसिन हामसिन रोंगौथि खालामनो थाखाय जों माखासे हारिमु बिथिंनि थाखाय साफ्रोमबो ओनसोलनि गथ'फोर बा लाइमोनफोरा जोङो दामनाय देनायाव गोसो होनांगोन हारिमु बिथिंखौ जौगासार होनो थाखाय साफ्रोमबो खामानि मावनांगोन। हारिमु बिथिङा माबायदि जागासिनो दं हारिमु बिथिंखौ आथिखालाव जों माबायदि थासारियाव मोनहैहोखो बा माबायदि खालामगासिनो? बैफोरनि सायाव जों नोजोर होनांगोन बा जोङो दामनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय गावनो गावनि थाखाय बा मोजां बा जोंनि हारिमु बिथिंनि थाखायबो जों जौगासार खालामनो हागोन। बर' समाजनि गेजेराव जोङो हारिमु बिथिंखौ माबायदि जौगासार होनांगोन? गिबियावनो जोङो दामनाय देनाय बा जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु बैफोरखौ जों रोंजोबनांगोन अब्लाना जों मोनसे हारि बा मोनसे समाजखौ जों गोजौ फारसे बा जोंनि थांखिसिम जों सहैस होनो हागोन बा जोङो मुं लाखिनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। अ नोंथां दिनै जों गोबां बाथ थ्राखौ नोंथांजों जोङो सावरायबाय बा जोङो मिथिनो मोनबाय दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बा इयुननि समाव नोंथांजों बेबायदिनो सावरायबाय थानो मोनगोनखो आसा फारिनाय थाबाय गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोंथां।